हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांखौबो खुलुमनाय थाबाय
दं नोंथाङा
ओ बर्थमान थिगैनो दं नोंथाङा
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां
औ ओ नोंथांनि ओनसोलाव गायनाय फुनायाथ' जाजोबबाय
औ जाजोब्बाय नोंथां
औ ओ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे माइ गायनायाव हाजिरा खामला ओ बेसे बेसेसो लानाय रां एबा फैसाखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन नोंथां गायनाय फुनायावथ' जोंनि ओनसोलाव ओ तिनस' लानाय जायो आरो जोंना सानजौफुआव ओंखाम होनाय जायो।
औ आरो फुं औ
जोंनियावहाय एसे गोजानावहाय थाङोब्लाथाय जोंना सारि तिनस' बिदि मोननाय जायो आरो बेटारि गारिखौबो फ्रि मोनो आरो
औ बेटारि गारि माने गाखोनानै थांनाय
औ गाखोनानै थाङो गोजान ना जायगाया
औ ओरैनो हारसाफोरनियाव गायो अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि
औ नोंथां हाय हारसाफोरनियावबो मोनो आरो बर'फोरनियावबो थांनाय जायो
औ ओरैनो नोंथांमोननियाव बे ओ नोंथां जोंनावबो बिदिनो जोंनाव ओ बारा एसेबां गोजानाव गायनो थांसोनाय जाया आरो थाङोब्लाबो जोंनाव हारसाफ्रा खाथियावनो नालाय फोथार मोनसे बारबानो मोनो। बेवहाय जोंहा ओ थांनाय एबा हान्था मेलानि जेबो गोनांथि फैया आरो ओ थाबायनानै थांनो हायो आरो बे नोंथांमोन ओ नोंथांमोननाव आं मोनसे मोनसे कुइसन बा सोंथि सोंबावनोसै नोंथांनियाव ओ बे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे खोथिया फुनायखौ हिन्जावफोरा फुयो ना हौवाफोरा फुयो?
औ बेखौ जोंनि गामियावहाय बांसिन हिनजाव फोरानो फुनाय जायो नोंथां ओ नाथाय औ खोथियाखौ हौवाफोरा फुबा बांसिन मोजां जायो आरो मानोना खोथिया फुनाया एसे गोब्राब जायो आरो बबेबा हायाबो गोरा औ हिजावफोरानो फुयो नोंथां
औ औ जोंनि साइदआव खिन्थु बेबायदि फुवा आरोना गासैबो हौवा मानसिया फुयो। आरो गायनायखौल' जों हिनजाव मोनसेखौबो गायनो गायनो होनाय जायो आरो आरो हानाय खेथ्रआवनो नोंथांमोननि ओनसोलाव हानाय खेथ्रआव नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मेचिनाथ' फैखाबाय दिसुन थेवबो मेचिन फैनाया औ मेचिन फैनाया बांद्राय गोबाव जायाखै नालाय थेवबो हानायखो आं नोंथांनियाव सोंथि सोंबावनो नागिरो बेखौ हिनजावफोरा बांसिन हायो ना हौवाफोरा बांसिन हायो?
बेखौ बांसिन हौवाफोरा हानाय जायो नोंथां
औ
आरो सोरहाबा सोरहाबा सोरहाबा सोरहाबा न'खरफोराव थायोना नख'र ओ नख'र फोराव माइ गायग्राफोरा हिनजावसायाबो हाहैनाय जायो आरो सोरहाबा सोरहाबा थेवबो बांसि नो हिनजावफोरा हानाय जाया आरो
औ थिगैनो दं नोंथां अब्ला औ जों औ नोंथां जोंनियावबो माने ओ हिन्जावफोरखौ जोङो बेबायदि हानायखौ नुनो मोना नाथायबा मालाबा मानसिनि आंखालाव मालाबा मानसिनि आंखालाव ओ ओ उफाय गैयियाव हानायखौ जों नुनो मोनो थेवबो जों थेवबो जोंनाव माने बेबाराव थांनाय बोसोराव मेसिनजों हानायनि थाखाय गोबां आइजोफोरखौ जोङो बेबायदि हानस हा सोबनायखो नुनो मोना सै आरो आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव गुबुन जायगानिफ्राय माइ हानाय मानसि फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
ओव नंगौ
नुनो मोनदों आरो नोंथांनियाव आङो सोंथि सोंबावनो दङ आरो बे सोंथिखौ आं थांनो सानबावनोसै ओ जि ओ जिहेथु नोंथांमोननि ओनसोलाव आबादखौ मावो नालाय बे आबाद मावनायनि जि हजिरा खामला बेखौ हौवाफोरनिखौ नों नोंथाङा खोन थानो हागोन नामा हौवाफोरा बेसेसो लायो
औ नोंथां हागोन नोंथां ओ जोंनि जा थ जोंनि ओनसोलावहाय ओ हौवासाफोरा लाबदो आरो हनजावफोरा हिनजावफोरना तिनसल' लायो आरो दैज्लां समावहाय माइ गायनायाव माइ गायनायावहाय जानायबो थायो तिनस' थेवबो ओ
औ
बेलेग हाजिरा मावोबा माइ गायनायनि अनगायै बेलेग हाजिरा मावोब्लाथाय जोंना जानाय गैया थेवबो थिनस' बेफोरबायदि आरो
औ
औ नोंथांमोननिजा दामफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनिथिं बे रांखावरि लानाया हाजिरा खामला मावनायनि रांखावरि लानाया नोंथांमोननिसाय एसे गोजौआव दोङो आरो ओ जोंना ओम बे बार बे बाराव माइ गायनायाव जोंना ओंखामाथ' जानाया खेबनै थाखाबाय फुंबिलिनि खनसे दसथा बाजायाव आ जि रिंगायाव खेबसे आरो नैबा थाम रिंगानि गेजेराव खेबसे बेजों खेबनै आरो बिखिजाय थामजौ बाजि रां मोनो आरो माइ गायग्राया आरो हौवाफोरनियाथ' जोंना ब्रैजौ ब्रैजौआनोखा बिसोरनाबो जोंनिया जानाय लोंनाया थाखायो आरो नोंथां आरो ओ नोंथांमोननि रुजुनायाव आं मोनथिनायाव दा एसे बारा आरो नोंथांमोननिफ्राय आरो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनोसै बे जिहेथु थिखा होननाय जिनिसखौ नोंथांमोननियाव गायोना गाया माइखौ
थिखा होनायखौ जोंना बांसिनानो गाया नोंथां नोंथांमोनिजा गायनाय जायो नामा
औ जोंनिथिंथ' बेबायदि थिखाखौनो गायजोबो गासैबो थिकाखौनो लाजोबो
अ जोंनि जा बिदि बारा गायनाय जाया
जोंनि थिंजाय माने हाजिराखौ एसेबां ओरै गाया आरो गासैबो थिखाखौनो गायो आ थिकाया जोंना बेफोराव जिब्रैजौ जादों आरो बिगासेयाव
अ
बिगासेयाव जिब्रैजौ आरो सोरहाबा जिथामजौ जिनैजौ बेबायदि सोलिदों
औ जोंनाबो थिखा गायोब्ला बेफोरबायदिनो आरो थेवबो जोंना बांसिनानो थिका गायनाय जाया आरो माइखौ
औ
औ बेसरफोरखौ फुयोब्लासो जोंना बांसिन थिका होनाय जायो आरो बेसर फुयोब्ला जोंना हाजिराखौ बिदि होनाय जाया बांसिनानो थिकटा गोजा नाथाय माइखौ बांसिनानो हाजिरासो गायो आरो
औ
औ सानजौफुआव ओंखाम जानाय होयो फुङाव होनाय जाया जोंना।
औ ओरैनो गुबु बुन आबाद गुबुन आबादफोर मा मा मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव
गुबुन आबाद पथल गायो लेस्रा भिन्दि आरो फालौ गायो औ आरो जिंख खा भल इफोरखौ गायनाय जायो आरो
ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलनि मुंखौ मिथिनो हागोन नामा
औ बिदिथ' मुंखौ बारा सोंजाया नोंथां अ
ओ नोंथांनि ओमफ्राय आङो मिथिनो मोननानै ओ मोजां मोनबाय ओ ओ बेबायदिखौ ओ सोंनाय सोङि बेबायदिया किसुमानाव सोंजायो आरो नोंथां नोंथांनो सोर फोरमायखो बेखौथ' आं मिथिला ओ खिन जायो आरो एक्सेप्ट थेवबो नोंथाङा जुदि ओ गोसो गैयाबा आङो जेबो बुङा
औ नोंथां
औ थिगैनो दं नोंथांजों ओ सावरायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां
ओ आसा खालामो नोंथाङा आ नोंथांनि देहा सोलेरा थिगैनो थायो मानो होनब्ला बे समाव जोंहा गरमा गोबां जानानै दङ नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि अखा बा सानदुंनि ओ माबाया आबहावाया माबायदि
ओ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' अखा हाबाथाय हायो एसे गोबाङानो हानाय जायो दै थानाय आरो हायाब्लाथाय जोंना थानो हायै गरमा बांद्राय जायो आरो सानदुङावनो ओंखारनो हायि बायदि मोनो
औ दासानदि अखा हादोंना हाया
दासानदै अखा हानाया सानसे इफोरदिफोरल' हादों बांसिन माने सानदुङा बारा आरो
ओम
सानदुं बारा अखा हायाखै माने ओमफ्राय बे गायनाय फुनायाथ' जोबबाय न' नोंथां
औ जोबबाय नोंथां नोंथांमोननि जालाय दंबावो नामा नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो
गायनाय फुनाया
औ जोंनि ओनसोलावबो गायनायाथ' जोबबायानो फ्राय किसुमान ओ खोथिया थिलि खोथिया थिलिखौ दंबावो आरो किसुमनिया आरो किसुमाननिया जोबजोबबाय गासैनाबो
औ नोंथां
नाथायबा किसुमान दाख्लै साननै सानथाम अखा हानायाव किसु गोथौ जायगाबो दङ नालाय माइ गायग्रा फोथारा खिसुमान जायगाबो दङ नालाय बेवहाय दैफोरा एसे बुरजा जानानै दं आरो आरो बेहाय माइ लोमसावनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय किसुमाननि माइआ थैब्र'दों बा थै दा बेफोरखौ ओ गायसनफिनगासिनो आरो किसुमाना ओ ओ बे दैया राननायनि उनाव मा जायो मिथिला आरो बे माइआ थैयोना थाङो बेखौथ' आबादारिफोरासो मिथिगोन ओ अब्ला जोंनाव बे गायनायखिनि जाखिनि गायनाय बेखिनिया जोबबाय आरो
औ नोंथां
औ थिगैनो दं नोंथां नोंथांजों आङो सावराये नोंथांजों आं सावरायना गोजोननाय मोनबाय दा थ'
नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ समाबो जाबाय उननि समाव नोंथांजों आं फिन रायलायबावनो मोनगोनखौ साबायखर ओंखारबावनानै आङो फनखौ दोन्थ'नो होनाय जाबाय
औ नोंथां दे बिदिब्ला होमबा नोंथां औ